औे ।
खोनादोंना नोंथाङा।
औ औ खोनादों नोंथां।
आतसा मा खालामगासिनो दं दायो?
नै ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
ओंखामफोर जाखांबायना?
औ जाखांबाय नोंथां ओंखामखौथ'।
मा मा ओंख्रिमोन?
ओंख्रिया गैया मटर आलुसो।
ओमफ्राय आंबो नै ओरैनो। दङ जिरायनानै।
अ अ।
मा होनो खबरफोरा मोजांना नोंथांना?
औ औ मोजाङानो दंथ'यो नोंथां दासान्दि।
ए जोङो माइफोर गायखांबायमोन।
माइखौथ' गायखाङाखै नोंथां गायगासिनोसो दायो बोथोरा सोलिफुदों नङा होमबा। गायगासिनो दङ एसे एसे।
बेसेबांसो बुरजा गायो माइखौ?
ओरैनो बारा बुरजा गैया नोंथां जोंहाना हायाबो एसे खम नालाय। दस बिगासोखौ गायो खोमा नोंथां।
आतसा आतसा।
नोंथाङा आथिखालाव बहा दङ?
आंथ'। दा माबायावसो दङ गुवाहाटियाव।
अ। दा नोंथां होमब्ला जों एसे बर' समाजनि बागैनो एसे सावरायनोसै नामा आथिखालाव सोलिनाय माखासे बर' समाजनि थासारिफोरनि सोमोन्दै।
औ औ।
सावराय जागोनना नोंथां।
सावरायजायो औ सावरायजायो दे।
औ। दा बेनो नोंथां जोंना आथिखालाव बर' समाजनि थासारि होननानै बुङोब्ला । जों माखासे मोजां आरो गाज्रिखौबो मोननो हासै नङा होनबा नोंथां।
औ औ हायो।
जोंहा गोबां आथिखालाव बर' समाजाव गुलुं गुजुं थासारिफोर जों गोबां नुनो मो मोनसै जेनेबा जों गोबां ससियेल मिडियाफ्रावनो नुनो मोनो जे सोरनिबा हिनजाव खारनाय गोसो थोलायनानै सोरबा थैनाय। थानाय बेफोरबायदिखौ जों गोबां जाथायफोरा आथिखालाव माने जोंनि बर समाजाव सोलिबाय थासै आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
जेनेबा जों गोदोनि समाव जोंनि बर‌ समाजनि थासारि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां बर‌सुबुंफोर फ्रानो माइ आबाद मावनानै जिउ खुङोमोन माखासे ओ सावरि बाद दालि जालायनायनि गेजेरजों गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजों गोबां नेम खान्थि खान्थिफोरखौ फालिनानै जोंहासो खौसेथियैनो रायजो जानायखौ जों नुयोमोन आरो
औ औ
औ नाथाय आथिखालाव जोंना गोबां ओ सुबुं माहारिफ्रानो जोंनि बर सुबुं माहारि फ्रानो सोलोंथाय लानाय‌ लानानै आ जोंहा गोरों गोरा जानायजों लोगोसे गावबा गाव गावबा गाव जालांजोब्बाय गावबा गाव बयबो गावनि खामानियावल बेस्थ जासै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ दा बेबायदिनो जोंहा बेबायदि ओ सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों जोंहा खौसेथियानो बायलांदोंसो होननानै आं सानो आरो नोंथां आंनि फारसेनिफ्राय
औ
औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जोंहा एसे गुवारैनो गोदोनि आरो दानि माबायदि बे जोंनि समाजफ्राव सोलायनाय फैदों बा मोजां गाज्रिफ्रा जायगा लादों बेफोरखौ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दे बिदिब्ला फोरमायनायसाय
जोंनि बर समाजनि बेलायाव नायोब्ला नुयो आरो जेनेबा नोंथां जेरैहाय गोदो दा बांसिन माने जोंनि बरफ्रा जेनेबा गोदोनि समावथ बांसिन बारा जौगायाखैबोमोन थारमाने गामि सिङावसो बांसिन रायजो जायोमोनथ
औ
बे समाव माने जोंनि बरफ्रा जेनेबा गावजों गाव अनलायनाय खौसेथियाबो बांसिनमोन
औ
बेफोरनि गेजेरजों आरो जेनेबा मानसिफोरनि नांगौ हेफाजाब होलायनाय खामानि दामानि गासैबो बिथिङावनो हेफाजाब होलायनाय गावजों गाव अनलायनाया माने गोदो बांसिनमोन आरो जेनेब्ला नाथाय नों आथि खालाव दा नायोब्ला नुनो मोनगोन माने मानसिफ्रा जेसेबांनो जौगादों जेसेबांनो सोलोंथाइ मोनदों माने मा होनगोन बेखौ जेनेबा माने गावजों गाव अनलायनायफ्रा खम जानो हमबाय खौसेथिफ्राबो माने गोबां खमायलांनायखौ नुनो मोनदोंसै आरो दा जेनेबा जोंबो गोदान मुगाफ्रावहाय दा जेरै नों गामिफ्रावबो आथिखालाव नायोबा नुनो मोनगोन सोरनिबा न'खराव खैफोदफोर जायोब्ला जेनेबा माने हेफाजाब होलायनायफ्रानो माने गोबां गोबां खम जालांबाय आरो गावजों गाव
औ
नाथाय गोदोनि दिनावथ माने ओरैबायदि जमा जमा हेफाजाब होलायोमोन। दा बेफोरबायदिया गोबां खमायलांबाय आरो समाजनि खोथाखौ बुङोब्लाथ नुनो मोनो दा माने समाजावबो माने गोबां गाज्रि गोहोम हाबफैनो हमबाय जेरै ओन्दै ओन्दै लाइमोनफोरनि खोथाफोरखौ बांसिन सानोब्ला नुनो मोनो जेरै बिसोरो फरायनाय लिरनायावथ बांद्राय गोसो गैला आथिखालाव बिदिसो नुनो मोनसै बांसिनानो निसा बुस्थुआव गोदोनाय गारि म थराव गोजोमनाय बेफोरबायदिखौसो बांसिन नुनो मोनसै माने आथिखालाव नोंथां दानि जुगावहाय
नंगौ नंगौ
दा आरो बेफोरनि फारसे समाज सांग्रांथि खालामनो थाखायबो आथिखालाव माने गोबां खम जालांबाय मानसिफ्रा मानो होनब्ला जाय मानसिया माने गोरोन्थिखौ नुनानै बुंनो नागिरो माने बै मानथिसिखौसो उल्था माने
मा होनो बेखौ जेनेबा दाय नारसिननायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा जायफोर मानसिफ्रा एसे गामि ओनसोल सम माज ओनसोलफ्राव जेनेब्ला एसे एनै मोजां खामानि मावनो नागिरो माने बै मानसिखौसो उल्था माने बै जायफोर एसे दा जायफोर लाइमोन गोदै उन्दै उन्दै लाइमोन ओंखारनाय बिसोरनि बिमा बिफाफ्रा माने एसे गाज्रि नोजोरजों नायो आरो जेनेबा गावसोरनि फिसाफोरखौ बुङोब्ला बिदिसो उल्थासो जालांनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो जेनेबा। दानि जुगावहाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा आरो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जेनेबा जोंनि बर समाजाव जेनेबा दा गोदान मुगायावहाय माबायदि खालामो ब्ला जेनेबा जोंनि बर समाजा एसे साबसिननिफ्राय हामसिनाव फैगोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ नोंथां आं हानायखिनि नोंथांनो फोरमायनो नाजागोन। ओ-नोंथाङाथ सोंथि दैखांबाय दा आं बिनि फिननायखौ होनो नाजागोन नोंथां जाखिनि हायो।
औ
औ दा जोङो समाज सांग्रांथि होननानै बुङोब्लाथ जोंहा गोबां समाज सांग्रांथि खालामनो थाखाय जोङो गोब गोबां आफादफोरबो दादोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ
नाथाय जोंहा बै आफादफोराबो आथिखालाव माने जोंनि गोबां उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौनो बा जोंहा मा माखासे सोरनिबा हाबा जाखानाय हिनजावफोर खारनाय बेफोरबायदि माने माखासे जाथाय फोरबो जोङो दासिमबो दबथायनो हायाखै बा बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जोङो हमथानानै लाखिनो हायाखै बा समाज जों मोजाङै खालामना लाखिनो हायाखै नङा होमबा?
औ औ
दा बेफोरनि गेजेराव दङ जोंहा जों गासै साफ्रोमबो ब-गावबागाव बर सुबुंफ्रानो जोङो माखासे सोलोंथाइ लानो नांगोन सोलोंथाइ लायैनि थाखायनो बैफोरबायदि माखासे थासारिफ्रा जोंनि गेजेराव सोमजियो नङा
औ औ
औ दा बेजों लोगोसेनो जोंहा उन्दै उन्दै गथफोरनि बा लाइमोनफोरनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला जों गिबियाव नुग्रो जे बिमा बिफा आंनि नुनायाव बा आंनि मोनदांनायाव आथिखालाव माने गोबां जोंनि बर लाइमोनफोर जायफोर गथफोरा ओ-द जौ जुवा बेफोरजों गबनानै थादों बा गारि मथरनि सायाव गोजोमनानै थादों बेफोरबायदि लाइमोन फोरनि आं बिमा बिफाखौ नुनायाव माने बिथांमोननि नखरखौ आं एसे लोरबां नुयो आरोना नोंथां।
औ औ
जायफोरनाखि माने नखराव एसे बिमा बिफाया मोजाङै गथफोरखौ सामलायो बिथांमोननि गथफ्रा बांद्राय गाज्रि जानायखौ आं नुनो मो ओ जायफोरनि नखरा एसे बिमा बिफाया गथ गथायखौ बारा थाललानो रोङा बारा नायनो रोङा मोजाङै सोलोंथाइ थाय लानायफ्राव ओ-थिननो रोङा बेफोरबायदिखौसो आं बेबायदि नुनो मोनदों आरो नोंथां बेनिखायनो आं खावलायगोन जे जों ना ओ बिमा बिफायानो गिबि नङा होमबाबो सासे गथखौ मोजां खालामनांगौनि ओ लामायाव।
औ
औ दा बेनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना गोबां आफादफोर दङमोन नाथाय बिथांमोनाबो हायाखै बैफोर आफादफोराबो आथिखालावबो गोबां। गोबां नाजागासिनो दं आरो इयुनाव नाजालांबाय थायोब्ला बेबायदिनो जोंहा ओ-बर समाजाव लासै लासै जों ओ मोजां लाबोनोनो हागोन होननानै आं सानो नाथाय जोंनि आथिखालाव। माने गोबां सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरानो माने। गावबाागावनिखौल साननाय जालांदोंहा नोंथां। हारिनि फारसे साननो नागिरा। सोलोंथां ला सोलोंथाइ लादों नोंगौ नाथाय सोलोंथाइ लानानैबो जोंङो गावनि बे सोलोंथाइ लानाय मोजां गियानखौ माने मोजां खामानियाव बाहायनो नागिरा जोंनि गोबां बर' सुबुंफ्रानो
औ
गावबा गावनि उदैनि सायावल' सानो नंङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
जानाय लोगो लोगो जोंहा सोलायनाय फैनायजों लोगोसे जोंहा साननाय हनायखो बारा खालामनायजों बयबो सुबुङानो गाव गावनिखौ नायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बेबायदियाव आं बेखोनो खावलायगोन जोंहा बयबो जोंनि बर' सुबुंफोरानो ओ गावबो सासे बर' समाजनि जेनेबा बर' समाजनि दैदेनगिरि जाहैगोन जेब्ला बा बर' समाजाव बर' समाजखो फोसाबनांगौ बिबान थाहैगोन जेब्ला बिनिखायनो बयबो ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा गाव गावनो सांग्रांथि जानांगोन आ रो नोंथां गिबियाव आं बेखो खावलायग्रोयो
औ
बिनि उनाव जों गुबुनखौबो माने सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंथाइखो लादों जेब्ला जों मोजां खामानियाव बाहायनो नाजानांगोन आरो नोंथां
दा आरो नोंथां बे फंसे खोथाया जाहैबाय जे जोंनि बर' हारियाव दा मा होनो जेनेबा जोंनि बर' आइजोफ्रा जेनेबा हाबा जाखांनानैबो जेनेबा खारनाय दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां आं नाजागोन जोंहा बर' हाबा जाखानायफोर खारनायखो होनदों ना नोंथाङा
औ औ औ
जेनेबा हाबा जाखांनानै गुबुन हौवाजों खारलांफिननाय बेफोरनि सोमोन्दै आं बिखोनो बुं नो सानगोन जे नोंथां ओ गिबियावनो जोंहा थायो सोलोंथाइ नाथाय सोलोंथाइ होननानै जों सोलोंथाइ लायाखै होननानैबो बेखौल' दाय होनो हाया जे जोंहा गोबां सोलोंथाइ गोनां सुबुंफ्राबो बेबायदि खामानिखौ मावो नंङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ जायो जायो
औ दा बैफोरबायदियाव आं बिखोनो बुंनो सानगोन ओ जोंहा बयनिबो साननाय हनायफ्रा जोंहा ओ समान नंङा नंङा होमबा नोंथां बा सोलोंथाइ गोनां सुबुंङाबो खायफा बेबायदि जानायनि जाहोनाव आं बेखौबो ओ मोनदाङो जे खायफा बायदिनि न खरफ्राव बा साननाय हनायफ्रा मिलायलायियाव बेफोरबायदि जाथायफ्रा जायो नामा बा सुबुंनि लुबैनायाबोथ' सिमा गैया नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरबायदियाव सुबुंनि साननाय हनायाबो आलादा-आलादा जानाय लोगो जोहै आरो बिथिं लुबैनायाबो सिमा गैयै जानायलाय जोंङो ओ बेैफोरबायदि जाथायफोरखौ जानाय नुयो आरो नोंथां दा बेजों लोगोसे खायफानि न'खराव जोंहा गोजोननाय गैयि जाहैयो नामा
औ
दा बेफोरबायदियाव जायो खोमा जाथायफ्रा नाथाय बे खौ जों फोसाबनायनि लामाया बेनोदि जोंहा बर' समाजाव जेरैबायदि सिगां गोरा नेमखान्थि खादोंमोन बेबायदि नेमखान्थिफोरखौ जोंनिया आथिखालाव माने ओ बांद्राय फालिनो नागिरा नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
बे खोथायाबो सैथो जोंहा समाजाव नेमखान्थि खानानै लानानै गोदोनि समाव गोबां माने जेंना जोंबो भुगिनांगौ जादोंमोन बा खैफोद आफोदावबो गोग्लैनांगौ जादोंमोन। माखासे गोरोन्थि नेमखान्थिफोरखौबो जों नुनो मोनोमोन नङा ओमबा नोंथां। दा बैफोर नेमखान्थिफोर खौ जोङो माखासे मोजां नेमखान्थिफोरखौ फोसाबना लानानै गाज्रिखौ गारनानै जोङो समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो नोंथां गोदोनि समाव जेरैहाय जोंनि समाजाव जाथायाबो जाया नङा जायोमोन थेवब्लाबो जों माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों एसेब्लाबो जों समाजखौ मोजाङै खालामनो नाजायोमोन दा आथिखालावबो जों बेबायदिनो खालामनो नाजानांगोन जे जोंनि दोरोङारि माखासे नेमखा न्थिफोरखौ लानानै बेफोरखौ बा आथिखालाव जे जों मोननो हायो सोरखारजों खाजानाय मा खासे नेमखान्थिफोर थायो बैफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ जोङो मानिनानै सोलियोब्ला जोंहा बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय एसे खम जागोन नामा होननानै आं सानो आरो नोंथां जेरै जों कर्टआव थांनानै जुलि खालामनाय बेफोरबायदिखौ खालामोब्ला जोंहा आयेना बेफोरखौ एसेबाबो मदद होगोन नालाय नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा नोंथां बिदिब्ला जोंहा समायनाय सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय।
औ औ औ
बे सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा होनब्ला नोंथां?
आदसा जागोन दे नोंथां अब्ला बिदिब्ला दे ।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ दे नोंथांनिसिमबो ।